औ अ हेल' नोंथां
अ खोनादोना?
औ नोंथां खोनादों खोनादों।
बे समाव नोंथाङा मा खामगासिनो दं?
औ आं नोंथां नै आङो माने लामायावनो ओरैनो बेरायग्लांनानै मिथिंगानि इसे बार जाबाय दं आरो थानदा थानदा नो
अ मोजां अब्ला जोङो दिनैनि ओ आयदाखौ जों लानि जायखौ नोंथाङा बुंदोंमोन ओ मिथिंगाया बोरैहाय गाज्रि जायो बा मानि थाखाय गाज्रि जायो आरो जों बेखौ बोरैहाय होबथानांगौ दा बिनि सोमोन्दै जोङो ओ सावरायनायनि सिगां जोङो ओ गोथौयै सानग्रोनि जे जोंनि मिथिंगाया जिहेथु एसेबां समायना जोंनि नुथायाव बा जोङो सानजा थिं नाहरब्लानो जोङो सान गोरलै ओंखारनायखौ जों नुनो मोनो सोनाबथिं जेब्ला जों मोनाबिलियाव नायहरो अब्ला‌ उम सान हाबनायखौ जों मोजाङै नुनो मोनो साहाथिं नायब्लानो जोङो हाजो हालाफोरखौ ओरैबायसा मोजां महराव जोङो नुनो मोनो दा बे एफा मोजां ओ जायखौ जों इसोर सोरजिनाय होननानै बुङो मिथिंगा जेरैहाय जाययाव जोङो थांनानै दं दा बे मिथिंगाफोरा बोरैहाय गुबुंले जायो बा बेयावनो थानाय दै बार अखा आरो बायद दिसिना जोंनि गेस जायखौ जोङो हां लानायाव बाहायो बेफोर बोरैथो बोरैथो गुबुंले जायो दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि ससाइटियाव बा जोंनि ओ सुबुं समाजाव गोबांफोर ओ दावगानायनि लामायाव जोंहा गोबान गोदान गोदान मेसिन ओंखारगासिनो बा जोंनि खामानिफोरखौ इजि खालामनो थाखाय बा जोंनि खामानि फोर खौ ओ साबसिन हामसिन खालामनो थाखाय सुबुंफोरा ओरैबायसा नाजानायजों लोगोसे से बिसोरो जे गोदान गोदान मेचसन बनायदों बे जाय मेसिना जों खौ मदद खालामो गुबुन फारसेथिं बे मेसिनानो मिथिंगाखौ एसे गुबुंले खालामनायाव ओरैबायसा बिहोमा होदों होननानै जोङो बयबो बेबो हमनानै लानो हाथावथाव मानो होनोब्ला जों नुनो मोनो अबेबा ओ साहा बागाननि कारखानाफोराव फेक्टरिफोराव जों नुनो मोनो साहाखौ साहाखौ जोङो जेरैहाय लोङो गोजोननाय मोनो लोंनानै दा बे साहा बानायनाय बे फेक्टरिफोरनिफ्राय ओ ओंखारनाय बे खुन्दै मैला उखुन्दैया जाय खौ जोङो ओरैबायसा गोसोम फेक्टरिनिफ्राय ओंखारनाय नुयो नोंथाङा मिथिगौना बे ओ फेक्टरिनिफ्राय ओंखारनाय गुबुंले बे ओ उखुन्दैया जे बारखौ ए ओरैबायदि बिहोमा खा खालामो मा माने आफेक्ट होयो बियो आसलथे बे उखुन्दैफोरा जोंनि हां लानायाव बाहायनाय बे अक्सिजेन गेसखौ ओरैबायसा गुबुंले खालामो जायखौ जोङो हमदांनानैबो मोना आरो गुबुन फारसेथिं जों नुनो मोनो दैफोराथ बोरैथाय गुबुंले जायो जों सिगाङाव नुनो मोनोमोन ओ गोबां गोदोनि मानसिफोरा ओ फायखाना गैयामोन खिनानै बिसोरो दैयावनो खिथु सुनानै हरोमोन। बेफोरखौ गुबुंले नङा मानो होनब्ला बेयो ओ ने सुरेल बा ओ मिथिंगायारि सिगाङाव सिगांनिफ्राय जाबोदोंमोन। नाथाय दायो जोङो माइ गायनायफ्राव बा आबाद मावनायफोराव जेरैहाय जोङो मुलि बाहायो माइ गायनायावथ दैया थाखायो
औ औ
माइ गायनायाव सारजानो बे मुलि मुलिफोरा ओरैबायसा दैखौ गुबुंले खालामो जायखौ जोङो ओ मानसियाबो जोङो जानो हागौ दैखरनिफ्रायनो दैखौ बोखांनानै लोङो फिल्टार खालामनानै लोङो ना थाय जोङो ओ जोङो साननांगोन जे बे मिथिंगायाव बा बे बुहुमाव थानाय ओ साफ्रोमबो माने ओ मोनफ्रोमबो जिब जुनारा नों दैखौ लोङो मानसियाल नङा अब्ला जों साननांगोन जे बे ओ फार्टिलाइजार्स जायखौ जोङो इंराजियाव फार्टिलाइजार्स होनो। बे ओ आबादफोरखौ मोजां खालामनो थाखाय बाहायजानाय मुलिफोरा दैखौ गुबुंले खालामो दा आं नोंथांनियाव सोंनो सानो बे ओ बेफोरखौ गुबुंले खालामनो बा होबथानोब्ला जों मा मावनाया गोनांथार
औ नोंथां बुंनायफोरा माने गासिबो थारैनो नंगौ सैथो नोङा जेरै बुंलां बाय खारखानानिफ्राय ओंखारनाय जिखिनि उखुन्दै बिनिफ्राय दाखोर दाला मैला जाबोरफोर बेफोर माने दैयाव गोरोबनानै थायो नोंथाङा बुंदों जेरै। नोंथां बुंनाय बायदिनो जेनेबा बेयाव दैया गुबुंनाय लोगो लोगो जोंना माखासेबो मिथिंगाया खहा जायो। जेरै जोंहा मा होनोबा दैयाव थानाय जिखिनि जिबफोर जिउसाफोर जेरै नायानो जा खां ख्रायानो जा खायसे दैयाव थानाय गासै माने जिउसाफोर जिबफोर बेफोर माने थैलाङो आरो ना खहा जालाङो बै कलकारखानानिफ्राय ओंखारनाय बिदि मैला जाबोर जुबोरफोरा माने दैयाव गलाङोबा माने हाजों लोगोसे हानि जिबाबो माने गोमालाङो आरोना। जुदि बेयाव माने हाया जुदि जिब गैयै जायोबा मा जायो माने बिफां लाइफाङा रजनो माने हाया आरोना। बिफां लाइफांखौ रज'नो हाया माने बिफां लाइफां रज'नो हायाबा मा जागोन जोंहा माने रानस्राव बा बालाबारि जानायनि गोबां माने चान्स दङ आरोना। ओंखायनो जोङो बे कलकारखाना बाहायनायफोरखौ माने जिखिनि बाहायनायखौथ' माने हरखाबैथ' हमथानो हाया नालाय। ओंखायनो माने एसे खम खालामनांगौ माने जेराव मेराव दा दाखोर गारनाय दैफोराव गारनाय जों बेफोरखौ माने एसे खम खालामनांगौ आरोना। माने जों मोनसे मोजाङै बेखौ गारग्रा जायगा नायनानै गारनांगोन जाय बुस जाय जिनिसफोरखौ जोङो गारनानै उनाव फिन सोदांफिननानै बा बाहायफिननो हायो, बेबायदि जोङो माने गावखौनो माने एसे बुजिनानै खामानि मावनांगोन आरो।
औ।
बाहायनायनिफ्राय माने हाया गोबां बिबांनि खहा जायो। माने हा बा हायाव मुलि बाहायनाय लोगो लोगो लोगो मा जायो हानि जिखिनि जिबफोराबो माने गोमालांनो हमोबा थैलाङो आ रो जिबा हानिया। जेब्लानाखि हायाव जिबा थैलांगोन अब्ला बेयाव लोगोसे गोन हा सिङावसो माने जोङो दैया थायो नालाय हाजों लोगोसे माने दैआबो मैला जाहैगोन बा बिसि गोनां जाहैगोन आरो बेजों लोगोसे मा मा जागोन माने जायखौ जों सान फ्रोमनि जिउआव जोंनो नांगौ जायो आदार जानाय आदार। बेयो माने मानिफ्राय सोमजियो होमबा हानिफ्राय सोमजियो। जों हायाव गायनानैसो बेफोरबायदि आदारखौ मोननो हायो होमबा मैगं थाइगङानो जा आबाद मावनायानो जा जुदि बेयाव मुलि बाहायनानै जोङो हानि जिबखौनो फुथारोबा माने बेयाव आबाद मावनाया माने गोब्राब सै आरोना। मानो होनोबा बे जाय जायगायाव जाय हायाव जिब गैया बेयाव आबादबो जाया बिफां लाइफांबो जाया जेबो रज'आ आरोना नोंथां, बेबायदि आरोना। आरो नोंथाङा बुंदों बिदिनो बिफां लाइफांनिफ्रायबो गोबां माखासे जायो होन्दों। जों माने बिफां लाइफां दाननाय खौबो जोङो होबथानांगौ आरोना नोंथां।
अह।
मानो होनोबा बिफां लाइफां दानफायोब्ला माने जोंनि बे बुहुमाव माने अक्सिजेननि जिखिनि बिबां बेयो माने खमायलांगोन आरोना। मानो होनोबा जोंनो जिखिनि बिफां लाइफां दानफायोब्ला जोंनो नांगौ जोंनो माने जिबनो जिब माने जिब होनाय लोगो लोगो मानसि दुमसि, जिब जुनार, दाउसिन दाला सब गासिबो गोलैजोबो नालाय।
औ।
माने बे जिबनो थांना दानो थाखाय अक्सिजेननि जोबोद गोनांथार आरोना। अक्सिजेन गैयाब्ला जोङो से मिनिटबो जों समबो थांना थानो हाया आरोना जोङो। बेखायनो जोंनो बे अक्सिजेनखौ नांथारगौ। बेनि थाखाय जोङो बिफां लाइफां गायनायखौ होबथानांगौ आरोना। बेजों मा जायो बिफां लाइफां थायोबासो आरो अखायाबो हायो आरोना। मानो होनबा बिफां लाइफाङा अखा हानायाव गोबां बिबाङै माने बिबाङै माने गोहोम बा खोख्लैयो माने बा बिफाव लायो। बिफां लाइफाङा। बेनिखायनो जों बिफां लाइफां दाननायखौ बन्द' खालामनांगौ। फांसे बिफां दान फायोब्ला फांबा गाहाम बिफां गायनांगौ आरोना। बिदिनो गारि मथर आरि खारनायफोरबो दङ जेरै गारि मथरनिफ्रायबो माखासे बिबांनि उन्दै ओंखारो नङा होनबा नोंथां।
औ ओंखारो।
पेट्रल डिजेल आरिफोरा खामनानैसो मिथिंगायाव माने बे बारमण्डलाव जिखिनि कार्बन डाइ अक्साइद गेस बिदिनो माखासे गेस ओंखारोना बेफोरो बार मन्दलावनो गोसारनानै थायो। बेजों लोगोसे नोंथाङा बुंलांनाय जेरै कारखानानिफ्राय ओंखारनाय जिखिनि गेस गोसोम गोसोम उखुन दै बेफोरो माने मिथिंगायावनो गोरोबनानै थायो बियो गोरोबनानै मा जायो जोंनि बे गोरोबनानै थायोब्ला बेबाय बे गेसखौनो जोंनि अक्सिजेनजों लोगोसे बे गेसाबो जोंनि देहायाव हाबफालाङो आरोना। बे गाज्रि गाज्रि गेसफोरा बेनिखायनो बे गाज्रि गाज्रि गेसफोरा जेब्ला हाबलाङो अब्ला मा जायो जोंनाव माखासे बेराम सोमजिनायनि सान्स थायो आरोना जेरै आस्थामा हां लानाया बेमार जानाय हां लानो हायि बिदिनो बिखानि बेराम सम्पनि बेराम गोबां बे रोखोमनि बेमार जायो आरोना। बेनिखायनो जों हायोब्ला गारि मथर बाहायनायखौबो खम खालामनांगौ। आजिखालावथ' मोब्लिबनि गारि बुहुद ओंखारबाय नालाय मोब्लिबनि गारि बाहायनांगौ जोङो बेनो न'खरफ्राव पेट्रल डिजेलनि गारि बाहायनायखौ एसे खम खालामनांगौ। न'खरावनो गंब्रै गंबा गाहाम गारि सानाय थायोब्ला नोंथाङा गंसे बा गंनैल' बाहायनांगौ बिब्दि आरोना। ओमफ्राय बिब दिनो माखासेफोर दङ जोंहा बिदिनो हा गिसि गानाय दै बाना जानाय बेफोरबो मिथिंगायारि खहा जानाय ओमफ्रायनो सब जाजोबनाय आरोना बिदिनो बिफां लाइफां दानफायनायनिफ्राय रानस्राव जानाय मानाय बेफोरबायदि गोबां रोखोमाव माने जोंनि गासैबो दायनिगिरिया जोंनाव मायाव गोलैयो जोंनि सुबुं अनजिमा बांनायाव गोलैयो आरोना।
औ औ।
मानो होनोबा सुबुं अनजायाव बांनाय लोगो गासैबो जेनेबा गोनांथार मुवा जानाय लोंनाय थांना थानायाव गोनां जानाय बुस्थु फोरखौ मोननाय मानसिफोरा गावनो बानायना लायो नालाय बेनिखायनो हाग्रा अरनबारि दानफायो बेफोराव न' लुयो गारि मथर सालायो थांलाय फैलायनि थाखाय बेजों बारहावाया गोबां खहा जायो। जेनेबा आबाद फोथारफ्राव आबादखौ एम्फौफोरनिफ्राय बाहायनो मुलि होयो बिदिनो जाउनाव हा फोरा बिदिनो जिब गैयै जालाङो अनेक माने दङ आरोना। नोंथाङाबो बेनि सोमोन्दै एसे बुंबावनो सानदों नामा?
औ आं बुंनो हागोन मानो होनोब्ला जों ओ जेरैहाय आङो गामियावसो थायो नालाय दा आङो जे-जेब्ला आंहा कलेजआ बा जागायो बेयाव आङो ओ टाउनाव थायो आरो बेनिफ्राय फ्राय आङो जेब्ला सुत मोनो गामियाव फैयो अब्ला आं नुनो मोनो गोबां गामियाव थानाय ओनसोल ओनसोलाव टाउनाव थानाय ओरैबायसा फारागथि दङ जोंनि ओ गामियाव जेरैहाय मानसिफ्रा गोरोबलायनानै थायोबा गावनि नांगौ मुवाफोरखौ नांगौ बादिब्लासो नांगौ बादियैसो बाहायो। आरो आं नुनो मोनबाय गामियाव जेसांखिनि टाउन सहराव ओ गुबुंले जायो बेनिफ्राय बांसिन ओ माने बांसिन ल' नङा ओ आं उल्थायै बुंफ्लांबाय सरि दा ताउनाव जेसांनिखि जोंहा ओ जों नुनो मोनो गुबुंले जानायखौ गामियाव जोङो मोजां थासारियाव बांसिन नुनो मोनो मानो होनब्ला बेयाव ओ जोंहा बिफां लाइफांफोरखौ बांसिन नुनो मोनो गामिफोराव आरो बिनि ओ आबहावायाबो मोजां बार बारनाय बेफोर गासैबो ओ गामिनि बे दंफां लाइफां आरो जिब जुनारफोरा थांनानै थानायनि जाहोनावनो बेफोर जाजोबदों होननानै जों हमला ला-लाजायो। आरो गुबुन फारसेथिं जों नुनो मोनो टाउन सहराव टाउन सहराव ओ नोंथाङा नुदोंना? गोदोर गोदोर बिफां हाग्रा बारि बेफोर खौथ' जों नुनो मोना।
औ औ होन थाङो।
ग बादि मानसि फोरा ओ हस्पिटाल बानायदों बा बा गिदिर गिदिर न' लुदों गिदिर गिदिर दुखान फोर रेस्टुरेन्ट फोर लुदों बेफोर गासैबो अरनबारिखौ बा जोंनि नांगौ बादि ओ नाय बे बिफां लाइफां फोरखौ दानना नैनो बिसोर बनायदों। अब्ला जोङो फारागथिखौ ओरै बायसा ग्रोबहै जोङो नुनो मोनो। जे गा आ गामि ओनसोलाव बोरैहाय आरो सोहोराव बोरैहाय दा आं मोनसे बाथ्राखौनो बुंनो सानो जे जोंनि गोरोन्थि यानो जोंनि जिउखौ जिउ खुंनायनि राहा लामाखौ खान्दा खालामनाया ओरै बायसा बिहोमा होयो जोंनि जिउआव। बा जोंनि मोन मोनसे गोरोन्थियानो बा जोंनि मोनसे हास्थायनाय गाज्रि हास्थायनायानो जोंनि जिउखौ खान्दा खालामो होननानै आं सानो मानो होनब्ला नोंथांनि बुंनाय बादियैब्ला सिगाङाव माने दिनैयो नोंथाङा बुंलांगौमोन ओरै बायसा मोजां मोजां खौरां बेखौ बुंलांबाय आङो ओ जोबोद गोजोननाय मोनदों खोनानानै। आरो बेनिफ्रायनो आं हाबो ओ मोनसे इन्सपायार